हेल' हेल'
हेल'
हेलौ
उम खोनाबाय औ खोनाबाय।
ए उम ओमफाय सोरमोनलाय?
आङो माबानिसो गसाइगावनिसो। होनालाय आङो नोंनि नाम्बारखौ बे नों दाखालि एडभार्टाइसमेन्ट होदोंमोन नना बे मोनसे हटेलावहाय खालामग्रना होननाय ओमफ्राय बेयावसो बेखौ सोंहरनोसो हरदोंमोन आङो नोंसे सग्रामाव नोंनि नाम्बारखौ होनानै दोन्दोंमोन ना माबानि हेल हटेल मेनेजमेन्ट हटेल माबानि बे वेटार नंगौनो
औ मा माने एप्लाइ खालामनायनि माबाबो होदोंमोन ना।
औ मानिे एप्लाइआथ' मालानिफ्राय स्टार जागोन ओमफफ्राय?
एप्लाइआ बिदिनो माबा दाबो जोङो नटिस होरफिनाखै नालाय जिखुनजाया बिदिनो सयदिन सातदिननि उनाव जासिगोन खोमा
अ ओमफ्राय बिसिबां? सेलारिया मासाव बेसेबांसो मोनगोन?
सेलारिया मासाव बिदिनो सेभेन थावजेननिफ्राय स्टार्ट जाजोदों आरो ओमफ्राय नोङो मावबाय थाबा उनावहाय बारायलांगोन आरो
अ ओमफ्रायख जे के ओ साबैसे मानि आंनि लोगोआव सासे फरायनो नागिरदोंमोन नालाय
औ नोंसोरो फाथायनाय माबाबालाय फाथायनो हागोन नोंसिनि गोसोबा आरो
औ नोंङा साबेसे नांगौ दा बह साबेसे नांगौ खामानिखौ? औ
ए नांगौ माबायनो बुरजा नांथारगौ जेनेबा बिदिनो आदजनसो नांगोन दा खोमा।
अ माबायाथ' ओ रेस्टुरेन्टाव बार गोबाव खु जायाखैना गोदानसो ना।
औ गोदानसो।
अ ओमफ्राय नोंसिनियावबो ब्रान्स दंमोन नामा आङो नोंसिनि हैबा ब्रान्स होननाय बायदि बुंदों।
औ ब्रान्स दङ ओमफाय माने बे ब्रान्सफोरा जेनेबा एसे फिसा फिसा जाबाय आरो जोंनिया बेवहाय‌ देरसिन मफ्राय ओंखायनो मानसिफोरखौ बुरजाांगौ।
अ ओमफफ्राय इन्टारभिउआव जेनेबा हजोंनो बे माबायावनोसेथियो जायगदों बङाइगाव बेनो लायैनांगोन नामा?
औ औ बावनो जागोन माने इन्टारभिउआबो माबानानै जाखाया आरो दडाइरेक्ट सोंनाय बिदिसो लाायो बायबानिल' लाखायो।
जेनेबा नों मा मा रोंगौ नोंहा मा मा एक्सपिरियेन्स दं बिदिखौ।
अ ओमफ्राय मा होनोमोनलाय उम जेनेबा
उम ट्रेनिंया जेनेबाा मास मोन बेसे जागोन?
ट्रेनिंआ बिदिनो नोंनि रोंनायनि सायावसो। बि नायनानै बिदि जेनेबा मास मास मोनथामसो नायग्रोयो आरो
अ नोंसिनि खोनानाय बायदिबा माने खिनायाव सासे
ओहो सेलारिखौहाय औ सेलारिखौ फुल होआ ओमफ्रायहाय माबा
जानाय थानाय इदिखौ फ्रि मोनगोन आरो जेनेबा नों जोंनियावहाय थानानैनो जेनेबा होयोबा आरो।
ओमफ्राय जेन'बा। उनफोरावहाय जेनेबा बावहाय माबा खामानिया मावहैबा देरलांगोन नामा? जेनेबा
औ नोंसोर मोजाङै मावलाङोबा देरलांगोन आरो नों सेलारिफ्राबो उनफ्रावहाय बारायबाय थायो आरो बिदिनो सय मास सय मासजों बारायनानै होयो।
अ अ औ ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बे जेनेबा डिलिभारिनि अबसन थायोना जेनेबा आं जेनेबा ओ जेनेबा जेनेबा नाइटआवहायार वेटारनि खामानि मावबाय सारिथिानिफ्रायहाय नयथासिम बेहाय जेनेबा सानावहाय दिडलिभारिबो खालामबाय दाबल खामानि मोनगोन नामा बिदि।
ए नों जुदि खस्थ' खालामनो हायोबा मोनगोन।
ओ ओमफ्राय बे आंनि लोगोआ मानि बेयो माबायावसो अ मानि बे आंनि लोगोआ मानि बे जेनाखि बे कुकनि हेलपारा आर ना बेयावसो मावनांगोन ओमफ्राय बेयो सोंनो थिनदों जे खुगनिया बेसिबां होयो मासाव।
ए बेखौबो आङो माने मोजाङै आं हारसिङै बुंजोबनो हाया नालाय बिदिखौ मोजाङै बहाय रायायाखै जेनेबा फिसाबनि मानसिफोरथ' रायनांगौ नालाय
जों एप्लाइ खालामनो माने बे माबाखौहाय खालामनो नागिरदोंमोन आरो जेनेबा। मोननै मोनथामबाय आरो ना
मा मा होनखोथाय मोजाङै खोनाया मोजां
खोनदोंना? हेल'!
औ खोनायाखै
खोनायासै जेबो।
खोनाफैयासै नामा?
जेनेबा नोंसि बे खालामा जेनबा बेयावनि दङ बेखौनो कल खालामनानै फन हरदोंमोन आरो जेनेबा जेनेबा नोंसिरनि मलायावहाय ब्रान मोनसेथां नोंसिना ब्रान्स मोनब्रै दङना बेवहाय पस्ट खालि होदों नोंसिना नांगौ होननानै खामानि मावग्रा। दा मा होन आंथ मानि हेलौ!
एसे
खोनायाखै
आंनाव खोनाफैदोंथ'।
थावार गैया दङ